औ खोनादो ना नोंथां?
खोनादों खोनादों नोंथां। होमब्ला जों मानि सायाव रायलायनो नोंथां?
नोंथां आंङो नोंथांनावहाय माने मोनसे आयदानि सायावहाय रायज्लाय नो नोंनाव फन हरनाय जादोंमोन आयदा ओम उम्म मिथिबाय नोंथां। दा आयदायानो जाहैबाय जोंना आबादनि सायाव आरोना बर'फोरा आबादफोरखौ बोरै ओ फैयोबा बोरै बानायो आरोना बे गिबियावनो आंङो एसे बुं होग्रोसै नामा नोंथां? औ दा आबाद होनोब्लाथ' जोंहा बर'आहाय बर'नावहाय गोबां आबादफोर दङ आरो जोङो आबाद होननानै मिथि योब्ला जोङो आबादनिफ्राय जोङो ओ जाग्रा मुवा जोंहा जामुं आदारफोरखौ बेवहाय जों मोननो हायो। बेनिखायनो जोंनो जोंनि थांना थानायनि थाखाय आबादा जोबोद गोनांथि आरोना दा गिबियावनो आबादनि माखासे ओ मुंफोरखौ आं मख'नानै खिन्थागासिनो नोंथांनो गिबियावनो जोंहा माइ आबाद, फाथो आबाद आरो बिनिफ्राय ओ जिंखा, लाव फान्थाव आबाद जेरै गोजां बोथोर आवहाय बिदिनो मुला आबाद, कबि आबाद ओ बिनिफ्राय अलकपि आबाद, बेसर आबाद बेबादिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो आरोना जोंनि ओनसोलफोराव ओमफ्राय दा गि बियावनो आंङो बिनि मादावहाय माइनि माइनि आबादनि बारै एसे फोरमायनो सान्दों आरोना नोंथां। दा उम्म जोंनि माइयाथ' जोंनि बर'नि मोनसे गुदि आबादानो जाहैबाय था उम्म बर' हारिनि आ गिबियावनो माइफोरखौहाय बोरै फैयो बाय बा बोरैहाय गायो माइ आबादखौहाय बोरै खालामो बेनि बादै आंङो नोंथांनो बुंथिनानै होगोन गिबियावनो दा जोंहा माइ गायनो थाखाय जोंहा दुब्लि फोथारनि गोनांथि जायो नों नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
बेनिफ्राय जोंहा ओ माइज्लि नांगौना माइज्लि नांगौ जायो जोंहा माइ ज्लिखौहाय जोङो गिबियावनो ओ सोमनानैहाय बस्थायाव सोमनानै दोनग्रोनांगौ आरोना। बिदिनो जिबा सानहालागै नङाबा बिब्दिनो ओ जि सानहालागै आरोना बिनिफ्राय जेब्ला गाजा बेरो आरोना माइया बे माइ सोमनानै दोननाया आहा बस्थायाव सोमनानै दोननाया जेब्ला गाजा बेरो अब्ला दुब्लि फोथारखौबो बिदिनो फोमोननानै दोनखानां गौ आरो ना नांगोलजों हालौवनानै नङाब्ला ट्रेक क्टरजों हालेवनानै आथिखालनि आथि खालनि मुगायावथ' बिब्दिनो बांसिन नांगोलजों हालौनायखौ जों नुनो मोनलिया बारा ट्रेक्टरफोरजोंहाय बांसिन हालेवनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना। बेनिफ्राय जेब्ला ओ हाया एसे मोन मोन मोनो आरोना हाया मोनथारो मोनोब्ला जोङो माइखौहाय दुब्लि बारियावहाय लांनानै बै फोहैनांगौ आरोना खुबैहैनांगौ दा बेनिफ्राय उम्म ओ जेब्ला माइया खिलियो दान मोनसेसो जायो जेब्ला माइया खिलिनानै गोजौ जायो जेब्ला गायनाय गायनाय सम सफैयो गायजाथाव जायो आरोना अब्ला माइखौ जोङो फुनानै ओ खोथियाखौ फुनानै जोङो जमा जमा खाथुनानै दोनो आरोना बेनिफ्राय आरोबाव हाखौ जोङो माखासे हाफोरखौहाय गायनो थाखाय फोमोननांगौ जायो रेडि खालामनानै दोननाय जायो हाफोरखौहाय फोमोनफिननांगौ जायो आरोना, खारायनानै माखासे दोननाय हाफोरखौ आरो फोमोनबावनांगौ बिनि उनाव माइखौ जों गायो गायनानै बिनिफ्राय जोङो ओ मेसें बोथोरावहाय जोङो हानाय जायो खायफाफा मेसें बोथोरनि माइबो गायो आरो ना उम बिदिनो ओ ओमफ्राय बेखौ हानानै जोङो हानानै जोङो बिनि माइ गुथिखौहाय जोङो न'सिम लाबोयो। ओ मेसिनजों मारा होनानै सोरबाबा मोसौजों होयो सोरबाबा मेसिनजों मारा होयो ए बेबायदिनो अनेक बायदि रोखोमै आरोना। ओमफ्राय बिनिफ्रायहाय ओ जे ओ बै माइनि जिगाब नङा होमबा? जिगाब गुथि गुथि गुथि माबाखानाय गुथि गैयै जे माइनि जिगाब बे माइनि जिगाबफोरखौहाय जोङो न' फारसे लाबोनाय जायो। न'निफ्राय लाबोनानै जोङो बे जिगाबहाय जोंनि न'आवहाय ओ मोसौफोर बा मैसो जानायनि आदारनि थाखाय माइहुं बानायनानै दोननाय जायो। नङा होनबा नोंथां? आरो बिनिफ्राय ओ बे सिगाबजोंनो ओ बै नोंथाङा मिथिगौना जिगाबजों जे मैखुन बानायो आथिखालावहाय? औ जि औ गोबां औ गोबां बेफार खालामो बेजोंहाय। बेनिफ्राय गोबां रांबो आरजिनो हायो आरोना बेनिफ्राय जोङो। ओमफ्राय गिबियाव आरो नैथियाव जाहैबाय दङ ओ फाथो आबादनि सायावबो एसे बुंनो सानदों आं नोंथां। दा फाथो आबाद होनोबा थ' फाथोआ जोंनि गोरलैनिफ्राय लानानै ओ देरजासिम अनेक खामानि होयो आरोना जोंनि थाखाय। बिब्दिनो फाथो फाथोखौहाय गोरलैयाव जोङो बिब्दिनो खानानैबो जायो आरोना ओंख्रि जायो फाथो बिलाइ फोरखौहाय। बेनिफ्रायहाय जेब्ला ओ फाथोआहाय देरो अब्ला देरना देरनानै जोङो फाथोखौहाय सम जायोब्ला राहोनानै मानेहाय बेखौ ओ दै ओ अबेबा दैयावहाय जेन'बा ओ फुख्रिफोराव बा नङाब्ला अबेबा ओ ओ दंग' बिलोफोरावहाय सोमनानै दोनहै दोनहैयो आरोना जों। बिनिफ्रायहाय जोङो जेब्ला फाथोआहाय ओ रुइयो जे खुनाय सम जायो अब्ला फाथोखौहाय फाथोनि बेजेफोरखौ जों खुयो आरो ना। खुनानैहाय बिनिफ्राय जोङो फाथोसिनायखौ फाथो सिननायाथ' जोंनि था खाय बिराद ओ इम्परटेन्ट मोनसे गोनां थि आरोना अर सुनायफोराव जों बाहायो ओंखाम संनायाव बन जन्नाय फोराव जोङो फाथोसिना नांगौ जायो। बेनिफ्राय औ आरो जे ओ माबा मोनसे बे फाथोनि बेेजे बे फाथोनि बे जेजोंबो जोङो बस्था आरो ओम माबानि फाथोनि दुरुंफोर बाहायनाय जायोना बेफोरखौ फाननानै जोङो बिराद रां आरजिनो हायो आरोना। ओ बाजारफोरावहाय ओम ओ इन्डासट्रियाव लांनानै बेखौ बायदि रोखोमनि ओ बस्था बा माबा मोनसे मनाफोर बेबायदि बानायनानै ओ बाजारफ्रावहाय बेफोरखौ फाननाय जायो आरोना। दा नोंथांनिफ्रायबो आङो आबादनि बारै एसे मिथिनो लुबैदों नोंथां।
अ नोंथां ओ नोंथाङाथ' माइ माइ आबादनि सायाव खिथाखाबाय फाथो आबादनि सायाव आं दा नोंथांनि एसे जोंनिथिं जोंनि गामि ओनसोलाव माबायदि गोदोनिफ्राय मैगं थाइगंफोर माबाफोरखौ फिथाइ सामथाइफोर गायबोदों बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो आं नोंथांनो।
औ नोंथां।
अ जो-जोंनिथ' बिदिनो गोबाङैनो मैगं थाइगं फैयो आरो मैगं थाइगंफोरा जोंनो बांसि सिनो गा-गावबा गाव न'आव जानो थाखायल' फैयो जोंनिथिं बांसिन बयहाबो एसे एसे हा हु थानायफोरा अह जोङो मैगं थाइगं होनबा जेरै लाइ लाफा दुन्दिया फालें बेफोरबायदिनो फा-फानलु, फान्थाव, बिलाथि, भिन्दि जुखाम बेफोरखौ जों न'आवनो एसे एसे बिबांनि गायो आरो न'आव जानो थाखाय। आरो बेफोर गासैबो बोथोर लाना बोथोर गायनाय जायो जोङो।
औ
थद ओ लाइ लाफायाथ' जोंना मोनो मेसें बोथोरनि उनावनो जोङो बेफोरखौ गायनाय जासिगोन जों गिबियाव बि फोर मैगं थाइगंखौ गायनो थाखाय जोङो गिबियाव जोङो हाखौ जोङो ओ एसे गायबोला जोङो खदालजोंनो न'आव जावग्लियो जोङो आरो सोरहाबा ट्रेक्टर फिसा थाब्ला ट्रेक्टरनो हालेवना लायो आरो सोरहाफोर मोसौ थायोब्ला मोसौजों एवो बिदिनो
औ
बिदिनो एवना लानानै हाखौ ओ मा होनो एवना लानाय हाग्राफोरखो थैनो होयो एसे हाग्राफोरा सेवना एवनाय हाग्रा फोरखौ ओ मा होनो मै होनानै बासिनानै ओमफ्राय आरो खेबसे मोजाङै हालेवनानै हाखौ फोमोननानै बेयाव जोङो जेरै लाइ ओ लाइ फोबाथाय दुन्दिया फोबाथाय जोङो बेगरफोर खो सोमना दोनो जोङो हरसेया हरसेया सोमना दोना जों फुङाव बे जावग्लिनाय फोमोनना दोननाय हायाव जोङो बेखौ सारना होयो आरो जोङो
औ
ना होयो होनानै आरो खनसेबाव जोङो हालेवना होयो बिनि सायाव
औ
हाल एवनाय उनाव बिदिनो ओ बे मैगं थाइगङा बिदिनो नैजिसे नैजिसे सान एबा ओ मासे उनाव बे खिलियाव ओंखारो मावबाफोर ओ बिदिनो जिबा सानफोरावनो ओंखारो
औ नोंथां
ओंखारनाय बिदिनो आरो मैगं थाइगं जों लाइ लाफा दुन्दियाखौ बिदि गायो लोगोसे जोङो मा होनो फिथाइ सामथाइ बिफांफोरखौथ' जोङो बांसिनानो जोङो
ओ न'नि बे जिं जिं बिथा सा साफोराव एसे माबाफोराव जों गायो बेफो फोरखौ हाफोरखौ मोजाङै हाग्राखौ संस्रांनानै जावनानै गा दा जावनानै बेयाव हासार आरि होनानै जोङो बेफोरबायदिनो खान्थाल थाइजौ बिफांफोरखौ जों गायनानै बेयाव बेरा आरि दुमना होयो जोङो
औ
दो दुमना दुमना दोनबानो जाहाथे एसे दै होबाय थानांगोन जोङो सम लायै सम बेखो रो जोथोन लाफिननांगोन जाहाथे बोरमा मोस सौ जाया बेफोरबायदि जोथोन लाखिबासो बेफोर बिफाङा देरनानै जोंनो फिथाइ होगोन अ बिदिनो ओ जो-जोंनिथिंथ' ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि नोंथांमोननि थिंनि बायदिनो जों माइखौबो बिदिनो गायो जोङो जोलि एसे जोलि मोजां
माइखौ जोङो नायनानै बेखौ सोमना दोनो बिदिनो आरो ओ दब्लायसे हाफोराव जोङो आलि खोनानै जों हाखौ मोजाङै एकदम फोमोनना लानानै बेयाव जोङो बेखौ फोनाय जायो आरो। बिनो बायदिसिना माइ माइनि मा होनो बिधानखौ फोनाय जायो जोङो बायदिसिना मोनसेल' नङा जे आसु माइ, माइसालि माइ बिदिनो माइब्रा दं जोसा दं बेफोरखो गोबां आलादा आलादायै जों फोनाय जायो आलि खोनानै दब्लाइ बानायनानै आरो बेफोरखौ गायनायावबो बेफोरबायदिनो जों ओ गुबुन गुबुनै गायनाय जायो आरो आलि खोनानै जोङो। बे गुबुन बिगासेया बे आसु माइ बिगासे माइब्रा माइ बेफोरबायदिनो जोङो गा गायो आरो जों।
औ।
जोंनिथिंथ' बांसिन आबादारिफ्रा न'आव जा जानो आन्था गायो आरो एसे एनै आरो ओ जो-जायना गोबां हा हु दं बिसोरो फालांगिबो खालामो माइनि बिदिनो गोबां रोखोम गायनानै आरो जोंथिं गोबाङैनो अ बेसरखौ गायनाय जायो। थावनि थाखाय आरो थावल' नङा बेखौ थावनि थाखायबो दिहुनो आरो लोगोसे जों बेखौ एवना जानो थाखाय बिनि बिलाइखौ मोजां जायो आरो जों बेसरखौ, बेसरखौ जोङो माला फोयो होनबा जोङो जेब्ला हाल एवनानै दु ब्लिनिफ्राय माइ दाननानै जेब्ला जिगाबफोरा ओ मा नाराफ्रा सेवो होमब्ला बेवहायनो जों सावना हो नानै हाल एवनानै गोबां बिबांनिजों बेसरखौ फैयो आरो बेहाय हाखौ फोमोननानै आरो बेसर फोनो बारा खस्थ' जाया। माइ गायनायनि बायदि बे बि खस्थ' गैया आरो बेसरआव। हाखौ फोमोननानै बेयाव सारना होबानो जायो आरो। बेसरआ। अह होमबा नोंथां जोंहा समा जाबाय जोङो दोनथ'नो सै न' नोंथां?
औ नोंथां दा नोंथांजों आङो आबादनि माखासे ओ आ बादनि सोमोन्दै सावरायनानै नोंथांनिफ्राय गोबां रोखोमनि आबाद मावनायनि माने आदब फोरखौ मिथिबाय खोनाबाय आरो ना बि नि थाखाय नोंथांजों आंबो जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो ना रोजा रोजा साबायखर नोंथां।